हेल हेल' लोगो
औ लोगो नोंथां खोनादों
औ माबोरै दङ'
दासान्दिथ' मोजाङैनो दंथ'यो नोंथाङालाय
ए आंबो मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्रायो दासान्दि मा मा मावगासिनो दङ' ओरैनो
दासान्दिथ' गायनाय फुनाय सम नालाय बिदिनो सानावहाय गायनाय फुनाय सोलिगासिनो आरो नोंथां नोंथां नालाय
आ आंनाबो गायनाय फुनायानो सोलिगासिनोमोन नाथाय दा आङो दसे माबा लाथ'दों आरो ना रेस्ट लाथ'नाय बायदि मानोना फरायसा लियावबो ओ थांनांगौ जायो नालाय सम सम गरम बन्द लाबो बेनिखायनो आङो एसे फरायसालिनि माखासे बे आनजादनि पेपार नायनाय बिफोराव मुखुब जानानै गायनाय फुनायाव एसे गायनाय फुनायखौ दोनथ'दों आरो ओमफ्रायो नो- नोंथाङा
ओ गरम बन्द'नि जेरावबो दावबायनो थाङाखै
दा गरम बन्द'आव जोंना गायनाय फुनाय जादों नालाय दा सम मोनथ'वाखै आरो दावबायनो
औ होनबा दावबायनायनि औ
बा उनावहाय दावबायनायफोर जागोन खोमा
औ बेसेबां सानसो लाबावगोन
जोंनियाव दायो ओ जोंना गायखांनायालाय एसे जोबफ्रामबाय आरो जोबफ्रामबायानो आरना ओ एसे दंबावो सप्तासेयावनो जोबगोन बायदि मोनदों आरो
आतसा न'निना गायजोबदोंना बयबो ना हाजिरा लानानै गायनांगौ जादों
न'आवनो न'आवबो गायदों गायनाया ओमफ्राय माखासे हाजिराबो लादों औ हाजिरा लायाबानो माने गायनो हाया आरो दानि जुगावथ' बदल सदल गायलायनाय गैला नालाय।
औ औ नंगौ नंगौ
गुबुननिफ्राय हाजिरा नागिरनानै लाबोनानै गायफैनांगौ जायो आरो
औ ओरैनो हाजिराफोरा बेसे बेसे लादों नोंथांनि जायगायाव
जोंनि जायगायाव हाजिराया दासानदि सानसेयावहाय ब्रैजौ सोलिदों आरो
ब्रैजौ सोलिदोंना ओमफ्राय बिसोरो गावसोरनो फैखायो ना लायनांगौ बेनि थाखाय माबाफोर गारि थट' बेफोरजों
औ जोंना जोंना गामि खाथि खाथिनि जाखाबाय नालाय माने बिसोरनो फैखायो आरो खबर हरनांगौल' लेंहरनांगौल' एसे गामिया खाथि औ खाथि जाखायो नालाय
औ दानियावथ' औ गोबां जायगायाव जोंनिथिंबो खायफा खायफा माबाफोरखौ मावग्रा फोरखौहाय बेबायदिनो लायनांगौ जायो गारिजों फुंनि समाव आरो बेलासिबा गाय बुंनानै दोनहैफिननांगौ जायो बिदि जानानै दं आरो ना मावग्राफोरबो मोनला नालाय जिबायदि बे बिसोरो ओ दिमान्ड खालामो बेफोरखौनो मानिनांगौ जायो मावग्राबो मोनलाया नालाय औ बेबायदिनो सोलिनानै दङ
बेबायदि जाद थ'वाखै आरो ना
औ औ
नोंथां मोनना जोब्बाय नामा
औ मा जोंना जोबबायानो होनजाबाय एसे साननैसो लाबावनो हागौ माखासे न'नि बे मादै आयंमोनहा गायगासिनो आरो आङो एसे माबा थोनाय जादों थाथ'नाय जादों गायनाय फुनायनिफ्राय गोजानाव
ओम साननैसोबानो जोबसिगोन आरोना
औ साननैसोआवनो जोबसिगोन ना ओ नांगोल जांख्रायाथ' गिदिरैनो जायो नङासै माइ गायखांबा नों
औ औ जायो गोगोमनो
औ
ओम नोंथाङालाय दा गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङाखै नामा नोंथाङालाय
गुबुन जायगायाव दावबायनो आं सानगासिनोमोन बेबायदिनो गायखांनाय फोखांनाय बोथोर जोबबा खेबसे एसे ओरै हाजो जायगायाव थांनो नामा गोलोम बोथोरनि सम नालाय एसे गुसु जायगाफ्राव थांनो मोजां मोनो मिथिंगाजों बुं बुंफबनाय ओ जायगा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जायगायाव ओरैनो सहरावथ' ओ थानोनो जायगा गैलायि बायदि जाबाय गरम बोथोराव बे बिफांनि सायाव थानोबो बिफां गैला आरो दुंखावनायाबो बांसिन जाबाय नोगोराव बेखायनो एसे बेनिफ्राय जानगाराव थाहैनानै एसे जेरावहाय बिदुंआबो खम बेहाय थांनो आङो एसे सानगोन नो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाव मा मा ओ मा मा फिथाइ जाखो देग्लाय
देग्लाय दा दैज्लां बोथोराव जा मोनो जेरै आनारस थाइजौ खान्थाल बेनो सोलिगासिनो आरो फिथाइफ्रा गामि ओनसोलाव नालाय
औ लिसुआ लिसु बिफांबो दंमोन नामा नों नोंथांमोना
औ दंमोन दंनायालाय दा लिसुआ जोब्बाय आरो ओमफ्राय बे लेसु बायदि मोनसे दंना मा होनो बिदि उसुमै ना मा होनो लेरख होनो जोंखिजाय
औ लेरख' औ औ जोंनिथिंबो लेरख'खोनो औ
उसुमैबो होनो होननाय बायदि खोनादों आं
ए उसुमै होनो ना आं बेखौ खोनाफेराखै औ जायखिया लिसुआथ' बे बारावहाय बेसेना गोबां बारायदों ना
औ जोंकि जोंनिआवबो इदिनो जादों आरो
औ नों नोंथांमोननिथिं बेसे बेसेनि फाननाय नोंथां नोंथांआ नुनो मोनदों लिसुखौ जेला लिसुनि बोथोर
जोंनिखैजायथ'
बिदिनो दालाय दालाय मोननै मोनथामावनो इदिनो बाजि
नोंगौ ना औ आंबो बिदिनो हाथायाव एसे सोंनायावहाय बिदिनो दाइनजि ओ आमफ्रायो हो गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनायखौथ' नैजौ नैजौ बाजि बेफोरनि बुंदों आरो दोनै जोंनि दामाथ' खायफा आरो उम जायगानि जि आइ टेक मोननाय ओ लिसु फिथाइआथ' थाइसेआवनो ब्रैजि रां जाबाय होननानैबो नुनो मोनदों ओ समाजारि बिजोंफोरा
बे फिथाइखौ मोनजाथ'नाय जायाखै आरो ससियेल मिडिआनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों बेखौ
औ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो मिथिनाय जादों आमफ्राय बिदि दस्रा हादोरनिनो गुबुन गुबुन जायगानि लुसि फिथाइफोरखौहायबो ओरै जोंनिआवबो लाबोनानै फानफैयो नालाय आथिखालावथ' गोबां साप्लाइ खालामसै औ बेफोरखौ एसे सोंनायाव सेजौ बाजिनिफ्राय ला जागायनानै नैजौ बाजि रांसोनि फानदों आरो बे हाथाइआव औ नोंथांमोननिथिंहाय माबाखौ जागोन ना जाया ओ औवा मेवाइखौ
जायो
औ आमफाय औवा मेवायाबोथ' बे बारावहाय गोबां बेसेन बारायदों नोंथांमोनिथिं बेसे बेसेनि फाना बेखौलाय
जिंखिजायथ' दायो आं मार्केट आव थांनाय जायाखै नालाय दा बेसेबां सोलिदों आं बेखौ मिथि थ'वा आरो ना
औ औ बेबायदिनो औ
न'खराव जोंना ओ मारकेट खालामग्रा दंखायो नालाय जोंना बिमाया बिसोरनो खालामो आरो जोंना आरो बिमाया बे फालांगिबो खालामो आमफ्राय बि बेफोराव मा मा बेसेबां दामसो होदों बेखौ आं सोंथ'ना लानाय जाथ'वाखै आरो
ओ दे जेबो नङा ओरैनो बेबो ओंखारजेननाय समाव सेजौ बाजि रांफोरनि आमफाय जागायदोंमोन आमफाय दा खमायबाय आरो
औ
औ ओरैनो नोंथांमोनिथिं दावबायनो थाखाय मोजां थावनिफोरा मा मा दङ? नोंथांख खिन्थानो हागोन ना एसे
जोंनिथिंजायथ' ओरैजाय
जोंनि जोंनि एरियाआवथ' बांद्राय इदि गुसु जायगाखौनो माने नागिरना मोनो खम आरोना ओरै जोंना अरुनाचल खाथि जायो नालाय अरुणाचलावहाय थां ओरै हाजो जायगायावहाय थांबा एकदम थान्दा गुसु जायो नालाय जों अरुणाचलावनो बेरायनाया बांसिन जायो आरो
ओ नंगौना औ बेथ' जोबोर ओ समायना समायना मोनसे रायजो जोंनि खाथिनिनो औ गोबां थावनिफोर दङ बेवहाय दावबायनो हानाय
औ
आरो मोनसे आपेल फिथाइ थाइनायनि सिजोन जाबाबो गोबां सुबुंफोरा थाङोना औ आं बेखौ नुफेरनाय जायाखै लोगोसेनो बरफ सिरिनाय बोथोरावबो गोबां सुबुंफोरानो दावबायहैयो।
औ जोंबो बे जायगासिम मोनहैनाय जाथ'वाखै आरोना
औ दाथ' बरफ सिरिनाय बोथोर जाथ'वाखै बरफ गोग्लैनाय समावहाय नोंथाङाबो दावबायहैखांबाय नामा बे रायजोआव
थांनाय जाथ'वाखै आरोना बिसिम दावबायनो माने जाथ'वाखै आरो
औ
उनावहाय खाबु मोनबा दावबायनाय दावबायनो चान्स मोनबा थांनोसै
औ औ जागोन न'खरनि सुबुंफोरालाय औ दे बुं नोंथां
थांनोलाय गोसो जायो ओमफ्राय ओरैनो एसे एनै रांनि आंखालफ्राव थानाय जायो आरो
औ राङाबो गोनां जायो दावबायनो थाङोब्ला एसे एनै खरसा औ खरसायाथ' थांखायो औ दा नोंथांनि न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफोरानो गाहामैनो दंना
औ दंथ'यो दासान्दि
औ
नोंथांनियालाय?
दे बे बायदिनो गाहाम देहानि बिगोमा जानानै थानो हानांगौ। आथिखालावथ' बेमार आजाराबो औ गिदिर गिदिर बेमाराबो माने गगा मोननाय गुजुनायफोरबायायदिसो जालाय लांबाय
औ
ओरैनो औ बेखायनो जों साफ्रामबो एसे देहाखौबो जोथोन लानानै जानाय लोंनायखौबो एसे खेल लानानै थानांसिगोन आरो ना
औ
दे नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद मोजां मोनबाय गुबुन सान राव आरोबाव नोंथांजों आं रायलायफिनबावगोन दिनैनि थाखाय दे एसेनोसै दोनथ'बाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे
दे